हेलौ खोनादों ना हेलौ खोनादोंना नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथाङा हेल'
अ एसे एसे खोना फैदों
दा खोनादोंना खोनायाखै नोंथां हेलौ खोनादोंं खोनादों हेलौ
अ खोनााखैदो दे एसे एसे
अ ओ ओमफ्राय बाथ्रा बुंनायखौ मोजाङै खोनादोंबा
लासै खोनादो खोनानाया
लासैसो होमबा नोङो इयारफन लानाय इयारफन हेल' इयारफन ला इयारफन
इयारफन गैमोन र खा'थियाव
अ
काल फ ज स
अ खोमायाव इयारफन्स लानाय नोंथाङा
र ब्लुटुथ कानेक्ट बानायना लाग्रोनांगोन मासो
उ
हेल'
औ हेलौ खोनादोंना खोनादों औ खोनादोंना खोनायाखै
खोनादों होनबाबो बिराद लासै जादों
ओमफ्राय इयारफन लादो अ इयारफन लादो नामा
लायाखै
इयारफन लानाय
एयारफनानो गैया ना दा आंनिया नवाव गारबोदों
हा
एयारफन गैया नवाव गारबोदो
अ ओमफ्राय मोजाङै खोनागोनबा
अ खोनानाया फैदो लासैलासैनो
अ ओमफ्राय दा मा खालामगासिनो नोंथाङा
दं ओरैनो जिरायनानै गरम बोथोर नालाय नोंथाङालाय माथो खालामदों
आंबो न'आवनो जिरायनानै दङ ओरैनो गरमनि थाखाय बाहेरायाव बेरायदोंमोन नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जाखो
आङो दहाय सानाव ओरैनो जोगोनार जोगोनारजों आ दाउ बेदर जादोंमोन नोंथां ओमफ्राय औ औ नोंथाङालाय
आंना दि नै नोंथां आंना दिनै पनिरजों आलु ओमफ्राय जिंखा फाजामोन
उम उ नोंथांनि राय्लायनायखौ एसे माने गथा बोरैबा खोनादों आरो माने रुमाव थानायखाय नोंथां
आं नोंथांनि रायनायखौ एसे लासै लासै खोनाफैनाय जादों
औ औ दे जागोन दे नोंथां ओमफाय दा जोङो मानि बागै रायज्लायनो नोंथां
जों बोथोरनि बागै रायलाय जायो नोंथां नोंथाङा मा सानो बोथोरसे लायनायनि बागै
अ बोथोर सोलायनायनि बागैथ' जोङो ओरैनो नायोबा हमदांनो हाखायो माने बोथोर सोलायनायाथ' ज ओरैनो जाया नोंथां दा औ बोथोर सोलायनाया अ गोबां जाहोननि थाखाय जायो बोथोर सोलायनाया दा गोदोथ' गोदोनि बोथोरा दानि जुगनि बोथोरजों मिलाया माने गोदोनि बोथोराव
गोबां सोलायनाय फैबाय
औ गोदोनि बोथोर बोथोराव जोङो माने नायोब्ला गोबां अखा हाबाय थानायखौ नुयोमोन आरो गेजेर गेजेर दानि समावथ' जोङो अखा हानायखौ गोबां खम नुनो मोनबाय गेजेर गेजेर अखा हाबांला ओमफ्राय आरो आबहावायाबो एसे एनै गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों ना नोंथां
बेफोर बेफोरबौ गुबुंले जानायनि थाखायनोथ' सोलायनाया बोरथि
ओ ओ नोंगौ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय दंफां लाइफां खम जालांनायनि जाहोनावबो बोथोर सोलायनाया जानो हमदों नंगौना नोंथां
ओमफाय दाथ' जोङो बोथोर बोथोरनो सोलायनायनि मेन जाहोनफोरखौ बुंनो थाङोबा दा नै गारि मथर खारनायनिफ्राय आब' कार्बन डाइ अक्साइद अक्साइड गेस ओंखारनाय आरो इन्डास्ट्रि दारिमिनफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय जायखिजाया औ जेरै कार्ब'पुर' कार्बन होननाय गेसफोर अक्सिजेन गेसफोर आरो मिथेन नाइट्रेट गेस बायदिसिना माने बारहावायाव ओंखारफोनायनि थाखायनो माने बेफोरो बारहावायाव मोनसे गुबुंले थासारिखौ सोमजियो आरोना नोंथां दा बेफोरनो औ दा बेफोरनो माने जोंनि बा
बेफोरनो बारहावा गुबुंलै खालामनानै बिदुं लुंहोनायावबो गोबां खोख्लैदों
औ नोंथां
बे बिदुं दुंसे बिदुं बांनायनि जाहोनावनो दा मानसिफोरा गरमा बांसिन जानायनि जाहोनाव फेननि सिङाव थानांगौ जादों एसि लानांगौ जादों बेफोर एसि लानायनि जाहोनाव आरो मा सि एफसि गेसा एप्रिल बारा जानानै आरो बिदि जों दुंनायाव गोहोम खोख्लैसिनदों
औ नंगौ नंगौ दाथ' नै बोथोरा सम सम गोबां दुंथाय बांग्रा जादोंना नोंथां
औ लोगोसेनो सारन्थाइफोरा सारअन्थाइ अखां मोफ्लामनायबो बांबोनो हमदों बेफोरनि जाहोनाबो बेबो जानो हागौ ना नोंथां
औ नंगौ दाथ' नै दुंथाया माने गोदोनि दुंथनि सायाव गोबां माने फाराग दं आरो दानि दुंथाया जेरै जोङो न' माने बांद्राय दुं थाइ मोनामोन आरो जोङो सान्दुंखौ खम मोनोमोन दाथ' नै दुंथायाम थामजिबा डिग्रिनि बारलायलाङो सेलसियास सानसेयाव औ औ औ गोदोथ' अखा हाबाय थायोमोन नालाय दुंथाया एसे गेजेरावनो थायोमोन दाथ' अखाया खम हानायनि थाखाय माने दुंथायाइनि माबाया बिबाङा बांदों आरो नोंथां ओम
लोगोसेनो नोंथां लोगोसेनो फो बिदुं दुंथाया बोसोरफ्रोमबो बारा जागासिनो दोङो नोंथां एसे एनै डिग्रि गेजेरावनो
औ औ औ ओम दा बोथोर सोलायनायनि थाखायनो बेफोरबो मिथिंगायारि माबा माबि माने गोबां खहा जानाय मिथिंगायारि
औ नंगौ बेबो
मिथिंगायारि दिजेस्टार माने जाथायफोर जागासिनो दं आरोना नोंथां बोथोर सोलायनायनि थाखायनो
औ जागासिनो बेबायदिनो गोबां जेंना सोमजिगासिनो
औ आरो मिथिंगायारि सोलायनायनि थाखायनो दंफां लाइफांनि माने बबेबा बबेबा जायगायाव गोराननि हानि गोराननि थाखायनो दंफां लाइफांनि थै थैनायाबो बांद्राय जादों दंफां लाइफाङा गोबां थैबोनो हमदों दंफाङा दै दै मोनिनि जाउनाव एबा गोरान जानायनि थाखाय हाग्रा बंग्रानि खमायनायनि थाखायबो जिब जुनारफोरा गोबां खहा जादों एबा थैनो गोनां जादों आरोना नोंथां बोथो
नंगौ जिब जुनारफोराबो बुहुद खहा जानो हमदों बिदुं दुंनायनि जाहोनाव लोगोसेनो दंफां थांनानै अखानि बिबाङाबो खम जालांदों गायनाया खम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों दानफायनायनिफ्राय
औ ओम
आरो गोबां कम्पानि इन्डास्ट्रिफोरा दंफां लाइफां दानफायनानै कम्पानि इन्डास्ट्रि बानायनानै आबहावाखौ गुबुं होनावनो बिबदि जानो मोन।
ओम ओम नंगौ नोंथां।
ओम
औ दाथ' बोथोरनि आरो बेफोरनि माने जोङो बोथोरखौ माने सामलायनो थाखायथ' गोबां माने खामानि मावनो गोनां दं आरोना नोंथां।
औ नोंगौ जों गावबागावबो मावनो हायो बेफोर खामानिखौ लोगोसे सरखारनोबो फोरमायथि हरनो हायो। लोगोसे गामियाव मोनसे ग्रुपफोरबायायदि दानानै सावरायलायनानै दंफां लाइफां गायनाय खामानिखौ मावनो हायो।
ओम ओम दा औ।
दंफां लाइफांखौ आरो गायबानो जाया ना नोंथां। सामलायनांगौबो जायो नङाब्ला देरस्लाबयावनो मोसौ बोरमाया जानानै खहा खालाम दंफां लाइफाङा जोबस्रांलाङो।
औ नंगौ नोंथां ओम दाथ' ओं दाथ' दंफां लाइफांनि खमनि थाखायनो गोबां माने जायगाफोराव बिदुंनि दुंथाया बांदों आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
ओम आरो जों दा माने जोंनि बोथोराथ' जोंनि दुंथाइजोंनो सोमोन्दो गोनां बोथोर माने बारहुंखा बार बारनाय दुं माने बारहुंखा बारनाय अबावबा सार अ न्थाइ गावनाय दा बोथोराव औ बोथोराव जोङो बुंनो थाङोब्ला माने
थेवब्लाबो बे बोसोराव बोथोरा एसेबां गाज्रि नङा सानो आं अख थांनाय बोसोराव। अखा गैयामोन नाथाय एबार बोसोराव एसे अखा हासिननो हमदों।
उम उम दा देग्लायनि बोथोरा जोङो बुंनो थाङोब्ला मोजाङानो माने बे बोसोरनि बोथोराव गेजेर गेजेर अखा हागासिनो दङ' गेजेर गेजेर दुंथाइ दुंदोंबाबो। अखा हानायनि जाउनाव माने दुंथाया एसे खमायनानै गेजेरावनो थादों आरोना औ उम थांनाय बोसोराव माने दाबायदि समाव अखा गैयैनि थाखायनो माइ गायनो हायाखैमोन गोबां खरान जादोंमोन जायगाफोर
औ नंगौ नोंथां जोंहाबो माइ गायनायाव जोबोद दिस्टाब मोनदोंमोन माइखौनो गायनो हायाखैमोन दा। ओमफ्राय आरो पावार प्लानजों दै लगायनानैसो सो गायनांगौ जादोंमोन नोंथां एबार बोसोराव नाथाय बिदि जायासै।
औ जोंनिख्रुइबो बेदि बेबायदिनो जादों नोंथां आरो गोबां आबादारिफोरनि खहा जादों। मोन।
औ नंगौ आंबो खोनादों नुदोंबो गोबां आबादगिरिफोरा थांनाय बोसोराव माइखौ मोजाङै गायनो हायाखौ बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव अखाया खम जादोंमोन थांनाय बोसोराव नाथाय देग्लाय बोसोराव एसे मोजांसिन जादों। अखाया बांसिन हादों।
औ माने बोथोराबो आरो जोंनि नै बार बारनायनि सायावबो सोनारो दा जोंनाव मौसुमि बार बारोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ माने ओजों जोंनि मौसुमि बारा मोनसे माने भारत हादरनि ओरै सोनाब सोनाब आरो खोला साइडजों मोनसे बारबोयोना नोंथां सोनाब खोला आरो मोनसे ओरै सानजा मोनसे सानजा आरो सानजा खोला मोनसे बारो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
ओं बेनि माने मौसुमि बारानो जोंनि जायगायाव माने अखा अखा लाबोयो आरो दा बे अखा लाबोनायानो जोंनि जायगायाव गोबां बिबांनि माने अखा गोग्लैहोयो। दा बेफोरनो माने मोनसे बोथोरनि गेजेराव जायो आरो बार बारनायनि सायाव। दा बबेबा समाव जोंना बबेबा समाव जोंना माने मौसुमि बारा बारा बे बारिनि थाखायनो जोंनि बोथोराबो सोलायनायखौनो जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
मौसुमि बार बारनायनि जाउनावसो जोङो माने दैज्लां बोथोराव अखा ओ अखा हा हानायखौ जों नुनो मोनो आरो अखा हानायनि थाखायसो जोङो माइखौ गायनो नो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बे मौसुमि बारावबो जोंङो गोबां अखा लाबोयो।
औ आरो जोंथ' नुनो मोनो दा देग्लायनि बोथोरा माने गोबां बिदुं बांनो हागौ होन्दों आरो अखा गैया जानो हागौ होन्दोंना गुबुन गुबुन जायगाफोर